औ मा खालामदों?
आं ओरैनो दं। नोंलाय?
आंबो नै ओरैनो दं आङो लामायावहाय थाबायथिंगासिनो दङ। नोंलाय मा खालामदों?
आङो ओरैनो दिनैनि खामानिखौ मावनो फैदों।
ए। ओमफ्राय दैज्लां बोथोरनि माइ गायबाय ना गायाखै नोंसिनिथिंलाय?
जोंथिं अखायाथ' हादों होमबाबो
जोंहा खोथिया जौआखै ओंखायनो जोङो माइखौ गायनाय जा थयाखै।
ए जोंहाबो बिदिनो हालेवनाया जाथ'वाखै। एसे एसे दासो हालेवगासिनो दङ ओंखायनो गायथ'नो हायाखै अखायाबो दिनैसो जा हादोंना।
औ दिनैसो जा हादों।
ओम दिनैथ' दिनावहाय जा गोसा गोसा अखा हादों आरो अखाबो मोफ्लामदों। आंथ' गिबायसोमोन। दोनैनि अखाखौ नुनानै दसेनो खोमसि जाजोबदों अ ख्राङानो। एकदम गामियानो खोमसि जानानैहाय नै घन्टासो अखायानो हागासिनो दंमोन नोंसिनिथिंलाय हादोंना हायाखैमोन अखायालाय
जोंथिंबो इदिनो बोथोरा इदिनो जागासिनो दंमोन आरो
अ
अब्ला नोङो आलि दाननो रोंगौ ना
रोंनायाथ रोंगौ नोंलाय
आंबो रोंगौ
औ दानि जुगावथ गासैबो ट्रेक्टरजोंसो हालौजोबसै आलि दाननायखौबो रोंनो थांला मानसिफोरा नोङो रोंगौ नोङो मोजांखौनो मावगासिनो दं जे नोङो बे ओ खामानिखौ रोंगौ आंबो सोलोंनो गोसो जायो आंबो आलिनि दानायखौ एसे सोलोंनोसै र एबार जुदि खाबु मोनोबा आंबो सोलोंगोन
ओमफाय उम ओ नों नोंसनिथिं ओ हौवा मानसिफोरा खोथिया फुयोना हिनजाव मानसिफोरा खोथिया फुयो
सोरबा सोरबा नखर गोनाङा फुयो आरो बांसि
जोंथि बांसिन सेंग्रा मानसियासो थियाखौ फुनाय जायो
ओरैनो नोंसोर गामियावहाय दैमा दंना गैया खाथियाव
जोंनि खाथियावहाय सथ्रं दैमा होननाय दं आरो बिनि खाथियावनो हाथाय बिनि खाथियावनो ओ समबार हाथाय जायो बालाबारि हाथाय होननानै जोङो इखौ सिनाइथि मोनो आरो
उम बे हाथाइआ गिदिर जायोना फिसा जायो
मिथिनो मोननायावथ बेयाव बांद्राय गिदिरबो जाया ओ गस्ला लंपेन्ट हाफपेन्ट इदिनो जानाय बुस्थु बेदरफोर मोनलाबायो आरो
उम बेवहाय बां बांसिन मा हारिनि मानसिफोराहाय दखानखौ होयो बा फालांगि खालामो
बांसिन बेवहाय ओ हिनजावफोर बुरिफोर एबा हारसाफोरा बेयाव हाथाइ हो होयो
उम बे हिन जावफोर बुरिफ्रा बरना ना गुबुन हारि
औ बिसोर बर'।
अह आरो बे बे नों दैमा बे सिफुं दैमाया दै बाना लोमोना लोमा
बेयो बांद्राय दै लोमा अख' बिदिनो आरो।
उम दैज्लां बोथोरावहाय एसे देरोदांना?
औ एसे लोमसावो।
उम मानसिफोराहाय बे दैेमायावहाय ना हमनो थाङोना थाङा?
औ माखासे खार्बिफोरा ना हमनो थाङो आरो बियाव। मालायनि फख्रि बायबोनायाबो बेयावनो ज' जाफैजोबो।
उम अह होमबा
आमाइ मोनाबो इयावनो हमहैयो।
औ औ। होमबा नोंसोर गामि खाथियावहाय कार्बि हारिनि मानसिफोरबो दं?
औ जोंनि गामि खाथियाव कार्बि मानसिफोरबो दं। बिनि गामियावनो सरखारि स्कुल मोनसे दङो। बेयाव जोंनि गामिनि गथ' फोराबो थाङो।
उम बे स्कुलाहाय बर' बिजों ना हारसा बिजों?
बे स्कुला हारसा बिस हारसासो।
औ हारसा मिडियाम ना?
औ।
अह अह। नोंसोर गामिनि गथ'फोरा
जोंनि गामिनि गथ'फोरा ऐ इस्कुलाव थाङो। ओ हेलौ